हेल' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ नोंथाङा दायो फ्रिबा जोङो आङो नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
बिब्दिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदायाव बर' आइजोफोरनि गाननाय जोम गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो आथिखालाव गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ बेजों लोगोसेनो जों गोदो बर' आइजोफोरा माबायदियै जेनेबा गाननाय जोमनायखौ उह गावसोरनो दानानै गानोमोना गुबुननिफ्राय लाबोनानै गानोमोन बेफोरनि बागैबो एसे सावरायनोसै।
औ औ जागोन।
औ बिदिब्ला दे नोंथाङा उह फोरमायगोरदो फारियै बर' आइजो फोरा उह आथि दानि आरो आथिखालनि गाननाय जोमनायनि बागै।
औ औ ओम हो जेनोबा उह मा होनो आथिखालनि बा गोदोनि उह गे-उह गाननाय जोमनाय फोरनि गेजेराव जों माखासे सोलायनायखौबो नुदों बा
औ औ
उह जेनोबा माखासे बिथिङाव गोदोनिफ्रायनो बा भेन्ट बोनाय बा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय उह मा होनो गाननाया आथिखालसिमबो दं अब्लाबो बेफोरनि जेनोबा माखासे सोलायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ औ थारैनो।
ओं जेनोबा मा होनो उह बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बा दा जि समनिफ्राय बर' हारिया जोनोम मोनदों बै समनिफ्रायनो जेनोबा जोंनि हारिनि बा मोनसे एक्सट्रा बा उह आलादा जि गाननाय उह दख'ना।
बेफोरखौ जोङो बर' हारिया जि समाव जोनोम मोनदों बे समनिफ्रायनो आजै आजौफोरनि मोनबोनाय धोन होननानै जोङो मिथिबोनो मोन दों बा जारिमिनावबो जोङो उह फरायनो मोनदों नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ।
औ बेनि गेजेरावनो जेनेबा गाहायो बर'फोरनि जि गाननाय दख'ना बा बे बेखौ मोननै रोखोमै जों मोननो हायो अग्रं एबा लांगा होननाय नंगौ ना नोंथां औ जेनेबा ओ गोदोनि आजै आजौमोनाथ' ओ जेनेबा ओ गोदोनि समफोराव दानि बायदि बिगियाननि बिरोंदामिन बा ओ जिखिनि मेचिनाव दानाय ओ बेफोरबायदि बै समफोराव गैयामोन होननानै बुंजायो बै समफोराव जे औ औ बे समाव जोंनि आजै आजौमोना न'आवनो ओ गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नोंगौ
औ गोदोनि समफोराव माने मा होनो आजै आजौफोरा औ अबे मोनसे दख'नाखौ उह बांसिन गानो होननानै बुङोब्ला ओ लांगा लांगा दख'नाखौसो गोदोनि समफोरनि आजै आजौमोना बांसिनै गानोमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नोंगौ औ
औ ना गोरोन्थि जाबाय नामा आंनिया? लांगायानोमोन ना?
ओ
जायखौ मेख्ला होननानै बुङो
औ औ गोदोनिया आजै आजौमोना मेख्लाखौहाय खम बाहायबोयोमोन नामा?
औ खम माने मा होनो सिगां समफोराव आजै आजौमोना बांसिनै मा होनो मेख्ला बा मा होनो बेखौ लांगा बेफोरखौ बांसिनै बाहायोमोन नामा नोंथां?
जानांगौ नोंथां आंबो एसे गोनो गोथो जादों नोंथांनि सोंनायाव
औ औ बेनि गेजेरावनो जेनेबा मा होनो ओ एसे ओ मा होनो सानजारि जि सानजारि होननानै बुंनाय मोनसे जायगानि सुबुंफोरखौ सानजारि होननानै बुङोमोन ना नोंथां? मिथिगौ ना औ बिसोरो सानजारि होननाय बे आजै आजौमोना बर'निनो मोन
औ
बर'निनो जाथि बा बर' हारियानो बेफोरो बिसोरो बांसिनै लांगा खौ गानोमोन नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ औ
औ ओ
बिनि उनाव सानजारि बा गलफारिया बिदि मोननै मुं दोनलायनानै लादोंमोननो जेनेबा जोंनि बर'फोरानो सानजायारिफोरखौ सानजारि ओरै सोनाब ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरखौ गवालफारिया बिदि होननानै बुङोमोन नङा होमबा नोंथाङा? मिथिगौ ना औ बांसिनै जेनेबा सानजारि आजै आजौमोना बे लांगाखौ आरो
बेबायदिबा सानजारि जिहेतु सानजानिखौ सानजारि होनो माने बि बिथांमोना बांसिनै आ अग्रं अग्रं मेख्ला होना
लांगा औ
बाहिन आरो ना
औ औ बे गवालफारिया फोर बांसिनै माने मा होनो बै जि अग्रं दख'ना जोंनि गुबै गाननाय दोरोङारि खसाब बेखौ बांसिनै गानोमोन होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां
औ जानांगौ नोंथां आंनि खोनानाय बायदि ब थ' मिथिबोनाय बायदिबा नोंथां बांसिनै आं गोदोनि गोदोनि बर' आइजोफोरखौ मा आबैमोनखौ बांसिनै अग्रं दख'नाखौसो गानबोयो होननाय बायदि खोनादोंमोन नोंथां
अ' अ' ओ गोजोन्नाय थाबाय नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय ओ जेनेबा ओ नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन ना आंनाव ओ गोदोनि गाननाय जोमनाय एबा आथिखालनि गाननाय जोमनायनि गेजेराव माबाफोर फाराग नुदों न नुदों बेफोरो जेनेबा नोंथाङा फोरमायनानै होबाय जे गोदोनिया आजै आजौमोना मा होनो ओ अग्रंखौनो बांसिनै गानोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
औ जेनेबा आथिखालावबो बर' सुबुंफोरा बे अग्रं दख दख'नाखौनो गानो अब्लाबो जेनेबा ओ मा होनो गोदोनि आजै आजौमोना जि ओ बर'फोरनि माखासे गुबै आगर होननाय ओ फोरखौ गावनि आखाइजोंनो बा दानानै ओ जियाव एरनानै गानोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेफोर आगरफोरनि गेजेराव जेरै जों मोननो हायो थाइगिर बिबार आरो मेगन ओमफ्रायो मा होनो ओ
हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदिखौ जों ओ मोनथिबोदों नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
नाथाय आथिखालाव ओ बेफोरनि बाहायनायफोरा एसे खम जाबाय नामा नोंथां खम बिबाङैनो होननांगोन ना आथिखालाव
औ आथिखालाव जोङो गोदान गोदान आगर दिहुननायफोरखौ नुनो मोनबाय बेनिखायनो गोदोनिफ्राय फैजि नुबोनाय आगर बा मिथिबोनाय आगर बेफोरखौ बाहायनायखौ जों आथिखालाव ओ गोबां खम बिबांनिखौनो नुनो मोनसै
औ बेफोरनि थाखायनो आथिखालनि बा इयुन जोलैफोरा बेफोरबायदि आगरनि बागै बा गोदोनि आगरफोरनि बागै बांद्राय मिथि थिबाङा आरो सिनायबाङा बेफोरोफोरखौ जों औ
उम नोंथाङा आथिखालनि गोदान मुगानि आगरफोरखौ मोननैसो मुं मख'नो हागोन ना?
ओ आथिखालनि औ अ आथिखालनि बिबार बोर होननानै अ आगरफोर होननानै बुङोबाथ' ओ
औ
जाय जि हागौ बा ओ मा होनो आथिखालाव मुंफोर होननानै बुङोबा जेरै झुमखा आगर
औ
औ बिब्दिनो आरो जबा बिबारनि आगर बेफोरबो बेफोरो दानि गोदान मुगानि आगर नङा होमब्ला नोंथां नंगौना?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरखौनो जों मिथिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो ओ आं मिथियै गोबां थाबावनो हागौ बेफोरनि मुंखौ आङो दायो बुंनो हाथ'नाय नंला आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिनि अनगायै नोंथाङा बुंनो हागोन ना गोदोनि माखासे आगरफोरनि मुंफोरखौ मख ख'नानै होनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथां सुं माहारि नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादोंना नोंथां?
ओ एसे नेट टवर्क प्रब्लेम जादोंमोनना नोंथां बेनिखायनो मोजाङै खोनानो मोनाखैमोन।
नोंथाङा गोदोनि आगर माखासे आगरफोरनि मुं ओ बुंना होनो हागोन ना मोननैसो?
आथिखालनि
औ नङा आथिखालनि नङा गोदोनि आजै आजौमोननि समनि।
औ औ हागोन दे नोंथां। ओ गोदोनिया आबै जै आजौमोननि समनि आगरफोर बुङोबाथ' जोङो गिबियो खासि हाथायफोरखौ मोनो खासि हाथ थाय ओ बिदिनो बैग्रि बिबार ओ दिंखिया बिजौ बा दिंखिया बिलाइ बेफोरनि आगर आरो हाजो आगर आरो लोगोसे ओ जिहेथु जोंना बन्दुराम आगर होननाय मोनसे दङ बेखौ गुबैयै आर'नाइ आगर आर'नाइ फालिफोराव बांसिन
औ नंगौ।
औ बेयो ओ जेरै आरो बिनि अनगायैबो थाइगिर बिबार फारौ मेगन बिदिनो बिफोरखौ आरो दाउराइ आगर बेफोरखौ एरनायखौबो जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन। औ।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना थिनो
से आरो बिब्दिब्ला नोंथां जोंना थिखानाय समाबो जाबाय ओ जोंनि सावरायनायखौ इसेयावनो दोनथ' जासिग
औ दोनथ' जासिगोन दे।
औ नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ आसा खालामो उनाव आरो समा गोरोबोब्ला जों नोंथांजों सावरायनो मोनफिन नबावगोन होननानै ओ दे बिब्दिब्ला नोंथां औ गोजोन्थों।